औ नोंथां मा खालामगासिनो नोंथां
नै नोंथां ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं
औ न' बोथोरफोरा बोरै नोंथां
बोथोराथ' नै थान्दा अखा हाहां हाहां माने मोजां माथो बोथोरा
औ-औ ओ होमबा बोथोरनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ सावरायजायो नोंथां
औ बोथोरफोराथ' नै माबा आथिखालावथ' अखाफोराबो माबा हानो नागिरला ओ बांद्राय माबा बोथोरफ्रानो गुदुं गुदुंल' जासै
औ
बेफोरनि जाहोननि सायावनो एसे सावरायनोसै
औ सावरायजायो नोंथां
औ जोङो नोंथांमोनिथिं दैफोरा माबायदि
नै दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां
औ-औ
गामियाव जोंनिया दा नै दैयाथ' माने बहुद आंखाल जानानै दं दा माने मानि थाखाय आरो आबादनि थाखाय
औ
मा होननो दा जिहेतु ओ सिगांनिफ्राय नै आथिखालनिजों रुजुयोबाथ' बिराद माने सोलायनाय नुबाय आरो बोथोरफोरखौहाय
औ
जिहेथु सिगां समाव नांगौ समाव माने टाइम मथे जोङो उन्दै समावथ' माने जेब्ला खोथिया फोनायनि टाइम संफैयो अब्लानो अखा हानाय आ जेब्लानो माने बेफोरबायदि माने टाइमजों ग्रोब-ग्रोब-ग्रोब मिलायनाय मिलायबोनायखौ नुयोमोन आरो बोथोरजों टाइमजों ओ आबादजों
जिहेथु दाथ' नै खोथिया फोबाय ओमफाय खोथियाफोरखौहाय एसे ओ अबेबा दै ओ मा होनो बबेनिबा जाम्फैयाव दै फैनायबा माबा मोनसे जों दा खोथियाखौ फोनानै लाग्रोबाय नै दायो माने जेब्ला खोथिया फुनायनि सम जाबाय नै दा माइ गायनायनि सम जाबाय माने दा अखाखौ नेबाबो माने मोना मोना जानानै दङ जोंनि गामिखिजायहाय आरो
औ बिदिनो नोंथां औ औ।
माने अखाफ्रानो माने हाबाबो माने टाइम मथे आरो हाबाबो माने। नांगौखिनिसिम माने मा होनो जेसेबांसिम नांगौ बेसेबांखिनि माने हायाखै बेफोरबायदि जानानै दं दा बोथोरफ्रा
औ। बिदिनो नोंथां जोंनावबो नै जोंनिथिंजोंं जायबो ओ दै माने थोजासे गैया माइ बायदिसिना आबाद गायनायाव बा माइ गायनायाव जों माने गोबां जेंना जागासिनो आरो आबादारिफोरा
औ औ।
ओमफ्राय जोङो हायो एसे हानायालाय अखाफोरा नै ओमफ्राय एसे हानानैल' थाङो ओ बिनिफ्राय अखा गाहाबो गायोब्लानो रानजों लांफिनो आरो दुब्लि फटारफोरा माने ओ सिगांनि बायदि दंग' जेरै जोंहा। माबा दुब्लि गेेजेरजों दंग एबा नाला दङमोन। बैफोर नालाफोरावबो दैफोरा फैयाखै आरो गैया दै बोहैयाखै बेनि थाखायनो माने जोंनियाव गोलैनानै दङ गायदों गायनाया खायफाया जे बेफोरबायदिनो मेसिन बायदिसिना आ दै बरिं बाहायनानै दै दिहुननानै बेबायदिनो गायगासिनो आरो माखासेफ्रा ओमफ्राय नोंथांमोनथिं औ नोंथां
बोथोरफ्रानो मारै माने बेफोरबायदि जानायनि जाहोनफोरखौथ जों मेगनजों नुयो नङा होमबा?
नंगौ नंगौ
एसे एनैब्लाबो जिहेथु सिगांनि समफ्राव माने मिथिंगाफोरखौ बा जोंनि दंफां लाइफांफोरखौ गेरेमसा गेरेमसा माने गिदिर गिदिर दंफां लाइफां फांबाबो जोंना माने दानफाय बारा गैयामोन नङा होमबा
नंगौ
जिहेथु आथिखालावथ माने गिदिर गिदिर दंफांफोर नुयोब्ला माथो माने मेसिनजों बाथाम हानाय फाननाय माखासे माने फायखारि सिस्टेम बा माने बिजिनेस मा होनो बेखौहाय फालांगि सिस्टेमावहाय दंफांफोरखौबो गोबां माने माबानाय जाबाय आरो आथिखाल सिगां नि बायदि नंलिया सिगांहायथ जोंना माने दंफां गिदिर गिदिरफोर थायोब्लाबो गामिफोरावबा न'खराव थाबाबो माने सायानि थाखाय थाथों बा माबा मोनसे बेफोरबायदिनि थाखाय दोनोमोन नङा होनोमबा
औ नंगौ
आथिखालावथ माने फैसानि थाखायनो गासैबो दंफां लाइफांफोरखौ फानजोबो
औ
माने फालांगि खालामो दंफांजोंबो बेफोरबायदि माने माखासे माने जोंना बारिफ्रावबो बारा दंफांफ्रानो थाबांला थाबाबो मान एसे हासै आरो सिगां मा खालामोमोन जोङो ओ मा होनो जोङो बननि थाखाय बननि थाखायबो जों दंफां लाइफां गायोमोन नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ
थाखाय जोङो दंफां गिदिर गिदिरफोरखौ जोङो हाफायामोन बोसोराव जों खनसे खनसे दाालायखौ दाननानैनो बोसोरनि बनखौ जों बुथुमनानै लानाय जायोमोन आरो जिहेथु
गिदिर गिदिर दंफां थायोबा माने दालायखौ दानोबानो बोसोरै बोसोर दंफां माने बननि आंखाल जाया बेफोरबायदि जायोमोन आथिखालावथ नै दा गेस जाजोब्बाय नङा होमबा सबनिबो न'खरावहाय दा गेसजोंसो सङो ओंखामफोरखौबो सिलेन्डारजों सङो बेनिखायनो माने बननि गोनांथि गैयैखायनो गिदिर गिदिर दंफांफोरखौबो माखासे दानखायनायनि जाहोना इफोरनि जाहोनावबो आरो जिहेतु जोंनो गेस सिलिडारा गैयामोनब्ला जों दंफां गिद गिदिर दासिमहालागैबो दोननांगौ जानांगौ नङा होमबा
नंगौ
माखासे जों बारिफोर दंफां गायनांगौ जानांगौमोन मानो थाखाय होनोबा जोंनो बनखौथ जोंनो नथारगौमोन नङाबा ओं ओखाम ओख्रिखौ जों बोरैं संगौमोन नङा होमबा
दाथ' नै ओंखाम संनाय ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय जोंना दंफांनि गोनांथि गैला बननि गोनांथि गैला माने बेबायदि खारन जालांनायनि थाखायबो माखासे माने बेफोरबायदि दानफायनायनि जाहोनखौ माने नुनाय जादों आरो एसे एसे दा इफोरनि सायाव नोंथाङा मा सानो ओरैनो
बेनो नोंथां औ नोंथाङा जेरैबादि बुंनाय बायदिनो माने बे अखा हायैनि जाहोनफोरा जाबाय माने जोङो आबहावाखौ सं संरैखा होनि थाखायनो जोंनाव बेफोरबायदि जेंनाया माने सानफा एफा माने बोसोर बोसोर बांलांगासिनो आरो जोङो माखासे समाव गोबां बिफांफोरखौ दानफायगासिनो बा हाग्रा बंग्रा जोंनि हाजो हालायाव थानाय हाग्रा बंग्राफोरखौबो जोङो दानस्रांनानै होनायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे आरो जोङो न'नि न'फोराव बा जोंनि न' बिथायावनो थानाय माखासे बिफांफोरखौ जोङो दानफायनानै सोरबाया गिदिर गिदिर न' लुदों बा सोरबाया दानफायनानै बेखौ खौ न' लुनायाव बाहायदों एबा बन सुदों अर सुदों बेफोरबायदि खामानियाव माने बाहायनानै जोङो दंफांफोरखौ बांसिनानो दानफायदों आरो दानफायजोब्बाय बेखौनो बुंजायो जोङो दा आथिखालाव माने गोदो समाव जोङो जोंनि न' बिथायाव बा गामियाव ग्रोम ग्रोम जों बिफां लाइफांखौ बयनावबो नुनो मोनोमोन लोगोसे जों बैफोर फिथाइ थायग्रा बिफांफोरजों नुनो मोनोमोन लोगोसे फिथाइबो मोनजायोमोन बेबायदिनो नाथाय आथिखालाव मा जाखो गोबां सुबुंफोरानो माने बांसिन सुबुंफोरानो न' खाथियाव बा न' बिथा थाजों बिथायाव थानाय दंफांफोरखौ माने दानफायजोबनो हमदोंसै आरो दानफायजोबनानै सोरबाया न' लुनायनि थाखाय थबथा बाथाम हादों सोरबाया अर सुनायाव बाहायदों बेबायदिनो माने आलदा आलदा खामानियाव बाहायदों आरो नाथाय जोङो बिफां गायनाय फारसे गोसो होआखै दा जोङो जों जे बिफाङा जोंना मा अक्सिजेन होयो बा जोंनो बिफां थायोब्लासो जोंनि आबहावाया गोग्गो जायो बा जोंनो अखा बांखाफोरा अखाफोराबो गोबां हायो बेफोरखौ माने जोङो सानना मोनथिनानैबो बा मिनथियै बादि जोङो नाथाय बिफांफोरखौ जोङो अयनायै जोङो दानफ्लायगासिनो आरो सिलिंखार खालामलांगासिनो बेफोर जाहोनावनो अखाया माने खम आरो जोङो नुनो मोनो मालाबा समाव बै एसे हाजो खाथि बा दंफां गोबां दंफां बिफां लाइफां थानाय बैफोर खाथियाव माने एसे थाब थाब अखा हाबाय थायो हाब्रबो नाथाय बे खाथि खाथिनि बे खाथियावनो हानानै थाङो ओमफ्राय एसे गोजानाव बिथिं अखायानो थाया सान्दुं गोसा दैबो थाया अखा अखाबो थाया अखाबो हाया सान्दुं गोसा बेबायदि जानानै हायो आरो माने आरो मालाबा समाव जों ओरैबायदि नुनो मोनोसै गामि गंनैनि गेजेराव गामि गंसेयाव सेरजोंनो हानानै थांनोसै ओमफ्राय गामि गंसेयाव गैला गैया अखायानो थोबसेबो बेबायदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरनो गासैबो जोङो आबौ आखौ संरैखा होयिनि थाखायनो होनोबा जोङो आब'हावाखौ सिलिंगार खालामामनायनि जाहोनावनो दा बेफोर जेंनाया जोंनियाव सोमजिदों आरो जों नाथाय आरो बेखौ जों हमथानो नाजायाब्ला दा फिन जोङो दंफां लाइफां गायनायाव गोसो होफिनाब्ला नाथाय जोङो इयुन समाव गोबां जेंनायाव गोलैनो हागौ आरोना नोंथां जोङोथ' माने माखासे जोङो टेक्न'लजि एबा माखासे बिरोंदामिनफोरजों जोङो दावगाबाय नाथाय जोङो बेजों दावगाब्लाबो जोङो नाथाय बि बिफां लाइफाङा जोंनि थाखाय जिउआव गोनांथार जोंनो जोंनि हां लानाय जा बार बेखौ बिफाङासो होयो बा बिफां लाइफांफोरासो होयो बेनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ संरैखा खालामथारनांगोन एबा जोङो हानायमानि खालि बा लांदां जायगाफोराव जोङो गायनानै होयोब्ला दा जोबोद माने जोंनि थाखायनो मोजां जागोन आरो सुबुं बा एबा जिउ गोनां ओ मुवाफोरनि बा जिनो जिरादफोरनि थाखाय जोङो बेयो माने जोबोद मोजां जागोन नङाब्ला जोङो उननि समाव गोबां जार्लायाव माने भुगिनांहैगोन होननानै जोङो सानजायो आरो माने हमनानै मोननो हायो दानो जेरैबायदि माने गोबां खस्थ' जालाखौ जों नुनो मोनदोंसैबो बारहावा मोनजायनि थाखाय जों बायदिसिना बेराम आजार साग्लोबनाय साग्लोबजानांगौ जायो बा बायदिसिना जोङो थाबनो मालाबा खम समनि बैसोआवनो जोङो बायदिसिना जानानै जोङो गावनि जिउखौ खोमानो गोनां जायो बेफोरो मोनफ्रोमबो आबहावानि थाखाय ओंखायनो जादों होननानै बुंनांगोन आरो जों आरो बायदिसिना रासायनारि मुलि हासार बाहायनायफोरनि थाखायनो दा बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ गायनानै संरैखा होनांगोन लोगोसे गायनांगोन बेबायदिनो जोङो अब्लानिया जोंनि अखा हानायनि बिबाङाबो बांगोन बा जोङो जायखि जखिजाया जोङो थांना थानायाव आबहावानिफ्राय जोङो माने मा होनगोन बे खौ खस्थ' एबा जेंना मोननाय नङा जोङो नङा होमबा नोंथां औ होमबा नोंथां जोङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै
औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होनबा
औ दे नोंथां
औ औ